नोंथां औ खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों दे।
ओ नोंथाङा फ्रिब्ला आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन हागोन ना सम होनो?
औ नोंथां हागोन दे
ओ अब्ला जोङो मोनसे टपिक लाना रायलायनि बे जाबाय माने न'आव फिसि जानाय जोंनि जिब जुनारफोरनि सोमोन्दै एसे रायज्लायनोसै होमबा ना?
औ नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा?
जि फिसिनाय जायो नङा होमबा?
औ।
औ दा बेनि गेजेराव नोंथाङा बुंलाय नोंथांमोननि न'खराव मा मा गामियाव मा मा जिब जुनारखौ फिसिनाय जायो ओरैनो दाउ अमा बेफोरो खोनादों ना?
औ नोंथां आंनिखौ खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ औ खोनादों।
औ। ओ दाउ, अमा फिसिनाय होनोबाल' होनोबाथ' नोंथां जोंना गोदोनिफ्रायनो बे हुदाया दं आरो। ओ जोंनि ओनसोलाव जोङो बांसिनैनो ओ जिब-जुनार फिसिनाय होनोब्ला दाउखौ जोङो बांसिन फिसिनाय खौ नुयो आरो जोङो ओ दाउ फिसिनाय होनोब्ला गिबियावनो आङो फिसिनायखौ बुंग्रोनोसै जोङो दाउखौ फिसिनोब्ला गिबियावनो जायफोरखौ ओ जायफोरा दाउ बिमाफोर गैयाब्ला जोङो ओ बे खौ बाजार फोरनिफ्राय बायनानै लाबोनायखौ नुदों आरो। आरो जायफोरहा दाउ बिमा दङ' बिसोरहाथ' मोजाङानो जाखाबाय। ओ बेनि उनाव ओ जोङो दाउखौ ओ मोजां खालामनोब्ला जेब्ला दाउआ फिसा ओंखारो अब्लानो जोङो ओ बे दाउ फिसाखौ जोङो बिमानिफ्राय आलादा खालामनानै दोनखानाय जायो आरो।
औ।
ओ जाहाथे दाउ फिसाया ओ जेब्ला बिमाजों आदार जानो हाग्रायाव बा गोबोरफोराव एरहैयो अब्ला जोङो बेवहाय ओ दाउफिरखौ बायदि बेराम जानायखौ नुदोंबा नुदों आरो‌ जेरैबायदि आइ बा बिसोरनि मोदोमाव ओ साहि बायदि बानायफोरखौ नुदों आरो बेनिखायनो जोङो बिसोरखौ आलादा जायगायाव दोनखानाय जायो आरो। आरो ओ बिसोरनो जोङो आ दार महरै न'खरनिनो मोननाय जेरैबायदि इंखुर आरो बेनि अनगायैबो बा जाराव मोननाय दाना बायदिखौ होफैनाय जायो आरो। आरो जोङो ओ बि सोरनो देहाया मोजाङै थानायनि थाखाय खायसे मुलिफोरखौबो होनाय जायो बा भेक्सिन बायदिखौबो होनायखौ नुदों आरो। जोङो ओ जोंनि ओनसोलाव जोङो दाउखौ बे दिसि दाउनि अनगायैबो बयलार दाउ आरो कयलार दाउखौबो फिसिनाय नुदों आरो। नाथाय ओ बे मोननै दाउ फिसिनाया एसे आलादा जायो। जोङो कयलार दाउखौ एसेबां हाग्रा बारिफोराव ओरै जाहैनायखौ नुवा खै आरो जोङो बिसोरनि थाखाय बाजारनिफ्राय मोननाय जा ओ दाना बेखौ जोङो बांसिनै होफैनायखौ नुयो आरो। आरो जोङो ओ बे जा कयलार दाउ बेनिफ्राय जोङो फिसा जाहोनायखौ ओ नुवाखै आरो। बांसिन बेनि जोङो बिदैफोरखौ फाननानै खायसेखौ जोङो ओ जेब्ला राङारि आंखाल जायो अब्ला बिसोरखौ जोङो बाहायनायखौ नुदों आरो। आरो ओ बयलारनि बेलायावबो जोङो ब्रयलार दाउखौ ओ न'आव एसेबां ओरै फिसिनायखौ नुवा बेखौ जोङो बांसिन फाराम फोराव फिसिनायखौ नुयो आरो। बेखौ फिसिनो थाखायबो जोङो ओ जेरै बायदि जोङो न'नि दाउनो थाखाय न'नि माइरंफोरखौ होयो बिब्दि होनाय जाया आरो बिसोरनि थाखाय जोङो आलादा जा दाना ओंखारो बिसोरनि बेखौ होनाय जायो आरो। जोङो ओ दा न'नि जा दाउ दिसि बेनिफ्राय थ' गोबां मुलाम्फा दोङो जेरैबायदि बुंनो थाङोब्ला जोङो जेब्ला जब्रा जायो अब्ला जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय खायसे मैगं जेरै ओ जारि बिलाइ, धोरोम फुल, मानिमुनि गिदिर उन्दै बायदिजोंबो जोङो ओ संनानै जानायखौ नुदों आरो। बेनि अनगायै बो जोङो दाउखौ फाननानैबो खायसेखौ ओ राङारि आंखालखौ सुफुंनायखौ नुदों आरो।
बेबायदिनो ओ जोंनि ओनसोलाव दाउनि अनगायैबो जेरैबायदि ओ बोरमाबो फिसिनाय जायो आरो बोरमाखौ बो जोंङो ओ मोनसेल' रोखोमनि नुवाखै मोननै रोखोमनि फिसिनायखौ नुदों आरो। जेरैबायदि दिसि बोरमा आरो जोंनि ओ राम बोरमा जोंङो जा न'नि लकेल बोरमा बेखौ जोंङो दुब्लि फोथाराव हैना दोनब्लानो जायो आरो बेवहाय जेबो एसेबां उसुबिदा गैया। ओ आरो नाथाय जोङो जा राम बोरमा बेखौ जोङो एसेबां ओ दुब्लि फोथाराव हैनाय जाया बिसोर थाखाय जोङो आलादा बा ओ बिफां बिलाइ जेरैबायदि फाख्रि बिलाइ गाम्बारि बिलाइ बेफोरखौ जोङो बिसोरनो हाननानै होफैनाय जायो आरो। आरो जोङो ओ बिसोरनि देहाया मोजाङै थानायनि थाखाय बिसोरनि थाखाय जोंङो सांबो बानायना होनाय जायो आरो ओ जोंङो बेबादिनो बोरमानिफ्रायबो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो जेब्ला ओ रांआरिनि आंखाल जायो अब्ला जोंङो बेखौ बाहायनो हायो आरो। बेबायदिनो ओ जोंनि ओनसोलाव बोरमानि बोरमानि खौबो फिनाय नुयो आरो नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबादि जिब जुनार फिसिनाय दंना नोंथां?
औ नोंथां दङ जोंनि ओनसोलावबो जोंनि बर'नि न'खरफोराव गासैनावबो दाउआथ' नोंथां बुंनाय बायदि थाखायो नङा होमबा बेजों लोगोसे सोरनावबा सोरनावबा बेबायदिनो अमाफोर बांसिन न'खरावनो अमाबो थायो। अमा होननानै बुङोब्लाथ' दानि जुगाव माने अमा फिसाफोरनि दामफ्राबोथ' गोबां बुरजाना? दा बिदिनो बेजोंनो बि फिसाफोरखौहाय बेबायदिनो उजि होनानै फिसाफोर जो होनानै बिदिनो बाजारफ्राव फानो आरो जोंनि बर' न'खरनि आइजोफ्रा नङा होमबा?
औ।
बांसिनै माने अमा बिमाखौ लानाय जायो माने अमा खासिफोर खालामनानै दोनबाथ' बेनो आदार होनानै माने गोबाव सम नांङो नालाय देरनो। आरो बेखौ खनसेल' फाननो मोनो नाथाय बिमा लायोबा नोंहा मुलाम्फासिन होननानै बुङो आरो मानो होनबा माने नों अमा बिमाया एसे मोजांब्ला गिदिरब्ला माने फिसाफ्राबो गिदिर जायो नालाय। जोलैया दा बिदिनो जोंनिथिं खालामो माने अमा बिमा लानानै बिदि फिसा उजिहोनानै माने फिसाफोराथ' नोंङो बुन्दा मोजां देरहोनानै फाननो हाबाथ' आजिखालि पास हाजार सय हाजार नङा होमबा? ओ बा रोजा द' रोजा बेफोरबादि रांखौ मोनो आरो बा मासे अमा फिसाया आरो बुन्दिबाबो बिदिनो थाम रोजानिफ्राय ब्रै रोजाखौ मोनखायो आरो मोजांबा बुन्दिखौ। होवाबो दा बिदिनो जोंनि बर' न'खरफ्रा गोबां थिनानै माने गावनि न'खरखौ सालायगा बेबो माने दाउ अमा बा बेफोरबो बर' न'खरफोरखौ हेफाजाब होबोदों नालाय दा गोदोनि फ्रायनो लाबोनाय बर'फ्रा बेखौनो माने फिसिबोखादों आरो बेफ्राय फिसौफोर ला बि सोरबा बायदि बेनिफ्राय गाइखेर फोरबो मोननो। खौनो फाननानै आरो न'आवबो लोंनो मोनबाय नङा होमबा गाइखेरफोरखौ।
औ।
दा बेजों लोगोसे माने जोंनि जायगाफोराव जिब जुनार नि अनगायै माने बयलार बसिपुरा
औ।
माने बिसोरो बिदिनो गिदिर गिदिर न'फोर लुनानै माने कम्पानिजों एटाच खालामनानै माने कम्पानिफोरनि ओ दाउ फिसाफोरखौ लाबोनानै ब्रयलार फिसाखौ लाबोनानै बिथांमोनहा फिसिनानै हरदों आरो। ओ बिथांमोननिफ्राय जोङो मोनथिगोन गोबां मुलाम्फा मोनो माने नै बिदिनो नैरोजा थाम रोजासो दाउसा नोङो ब्रयलारखौ दोनफैनानै नों फेदेरनानै हरनो हाबाथाय माने बिसोरनोथ' जायगाल' खालामना होनांगौ नालाय।
औ
बिसोरो जायगा मोनबानो माने गावसोरनो दाउ फिसाबो होफैगोन ओमफ्राय बिनिफ्राय दाउ फिसानि थाखाय। बा दाउनि थाखाय जानाय आदारफोरखौबो होफैजोबगोन आरो दा नोङो जास्ट बिसोरखौ जोथोन लानांगोन नोंहा एसे खस्थ' खालामनांगोन आरो। दा बिथांमोनहा फोरमायदों माने खस्थ' खालामनानै बिदि फेदेरनानै बिसोरनो हरनो हायोबाथ' गोबां मुलाम्फा मोनो आरो बिनि गेजेरजोंबो माने दा गोबां जोंनि थिं माने बेखार थानाय सेंग्राफ्राबो बिदिनो खालामगासिनो। मानो होनोमबा न' लुनायावथ' इसेबां मानि फैसाबो थाङा नालाय गावबा गावनो जुदि लुनानै खस्थ' खालामोबा बे से रोजा नै रोजा दा बिसेबां गिदिरबो नाङा नालाय दा बेखौ खालामनानै बेखौनो जोंनि गामिनि सेंग्राफ्रा मावनानै जानानै दं आरो। दा माने बेनो आरो अमाफोरखौबो फार्म खालामनाय नुदों जोंनि जायगाफोराव माने सासे दङ जोंनिया। गोबां बिथाङा बिथांनि बिदि फालांगिया बिराद दा जौगाबाय आरो माने बिथाङा गोबां। जोंनि लकेल अमाखौ नङा माने बे अमा गुफुर मासे दंना? मोनसे जातनि अमाखौ फोर दङ जायखौ हेमसियार होननानै जों मिथिनाय जायो म गुबुन हादोरनिफ्राय‌ फैनाय बेखौथ' गोबां जायगायावनो फारामाव फिसियो नङा होमबा थारमाने बे खौ बिथाङा फिसियो आरो दा बिथाङा खनसे माने गोजानाव बेबायदि दैथाय हरनाय साप्लााय हरनायावनो माने बाजि लाख दजि लाख बेफोरबायदिनि साप्लाइखौ हरो आरो बिथाङा अमाखौ खस्थ'बो दं खस्थ' खालामनो हानांगोन माने जायफ्रा बेफोरबायदि फालांगि खालामनो ओ गोसो जादों नङा होमबा?
औ।
बेनो आरो दा ओ न'खरनि दाउ अमा बोरमा बेफोरथ' जोंनिया बयहाबो। बखियानो बर' न'खर हिसाबै जोंथ' माने जोंनि बर' न'खरफोराव बांसिनाव माने हांसोफोरखौल' बारा लानाय नुनाय जाया आरो माने हांसोखौ इसे जोंनि बर' न'खरफ्रा एसे साफा मोजां साखोन सिखोन थानो मोजां मोनग्रा नालाय दा हांसो फोरथ' बिदि जाया नालाय एसे दैजलांफोराव लेथ्रा खालामनो नागिरो। बिथां बिसोरो माने एसे लेथ्रा हाब्रुआव थानानै गादेर गुदेर खालामनाय मानाय दा दाउफोराथ' बिदि नङा नालाय अखा हाब्लाथाय बिसोरो ओंखारा नालाय
औ।
नाथाय हांसोफ्राथ' बिदि नङाना दैयाव गेलेनो मोजां मोनो हाब्रु गानो मोजां मोनो बेजों थाबायगोन। बिदि लेथ्रा जाग्राखायनो माने हांसोखौ बांसिन जोंनि बर' न'खरफ्रा लाया आरो। न'फोरखौ लेथ्रा खालामनानै गिनायजों। दा बेनो आरो दा नंगौ दाउ अमा फिसिनायनि गेजेरजोंबो जोंनि नखरफ्रा गोबां बेबायदिनो राङारि बिथिङाव मुलाम्फा जादों। आरो जाबोगासिनोबो दङ गोबां न'खरखौ जों नुनो मोनो गामि ओनसोलाव नङा होमबा?
औ।
दा बेनो आरो नोंथां नोंथां बुंनाय बायदिनो गासैबो एखेखौ जोंनिथिंबो माने ओ दाव अमा फिसिदों आरो बे बि बिनो गावबागाव न'खरनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ बायदों। गानदों जोमदों गाननाय जोमनायनिबो ओंखारो नालाय। ओरैनो थाबा गथ' गहानिफ्राय फैनो दा गथ' गथायनि माने स्कुलफोरनि होनांगौ फिसफोरखौबो बेफोरजोंनो होनो हानाय जादों आरो नोंथां जनिथिं।
औ।
अब्ला नोंथां जोंहा दिनैनि जोंनि बे ओ न'आव फिसिजानाय जिब जुनारनि सोमोन्दै सावरायनायखौ बेयावनो लाखिथ'नोसै नामा।
औ नोंथां गोजोननाय ओ थाबाय नोंथांनिसिम।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो गोबां बाथ्राफोरखौ फोरमायनानै होननायनि थाखाय गोजोनथों।